खोनाबाय औ
ए
औ औ नेट प्रब्लेम ना नङा होमबा आंना दा नै ओरैनो दंथ'यो
ए
नोंहालाय
बेजोंनो आं हरग्रोथारबाय मोजां खोनागोना खोनाया
खोनायाखै
जादोंनो औ औ ओमफ्राय नों बहानि?
आं लामायावसो दङ लामायावसो जाहोलै जोंना खामानियानो न'आव बे बाजै बाजैया फाइबार लानानै जाला
नों एसे लाखुमा नांगौब्रा फाइबारनिखौ एसे लाहरनांगौ नोङो
लायालै आं
बिसो पासवार्ड थायो उम पासवार्ड दङ।
बेसेबांनि लाया बेबा
बिदिनो दुइ हाजारसो
बेसे गोबावसै?
एसे गोबाव जाबाय।
नङाबाथ' गोसोबायदि जायोमोन न'आवनो सोर आङो औ औ हारसिंससो
गोमसाराबो मेसेज खालामदोंमोन फ्रि मा होनना बुंनो नै नों हरगोरनाय जाबाय दा
एह
नोंजो रायलायग्रोदों मबाइलानो माने आंना दिनै सार्सआानो गैखायामोन बारा गोाव जायाखै खार नानो गैयामोन ना जोंनिथिं
औ आंनाबो गैया मोनब्रा दासो बाजै मोननाव होब्रबदों आं
दा फैनानैसो खारेनानै गैसामोन मथा मथि दिनै दहाय बेलासि बेलासि बानायनासो फैदों।
आं मैया रायलायनाय जायासै बे आंनिया मानसिफोरजों रायलायबा एसे एरबावगौमोनदां आंना
आं फुङावनो गोमसारजों रायलायनाय जादोंमोन ओमफ्राय थाबथा थुब था थाबथा थुबथा ह गैया हटस्पट लानानै रायलायबाबो बेखार जाबाय मैया। ओमफाय गैया आं बेखौ हरनांला होनहरथ'बाय आङो नेट नेटबो प्रब्लेम जाबायना बेनि थाखाय
औ
बि सेनेलआ आरो फुङाव एखमबा नेट बन्द' जायोना बिदिनो सानसु मोनाब्लि बेफोराव बन्द' खालामनानै हो बेनो अन खालामग्राफ्रानो सालायग्राया
नों मेचिनखौ बन्द' खालामो दां एसे
औ औ आरो सलारनि सोना बुस्थुआनो अखा हाबा बे सलार चार्ज गैबायबायाबा जागोनदां बुस्थुआ
ओ खारेथ नङा
खारेथनि नङा नो ओहो रायलायनायाव बिराद प्रब्लेम जायोनोलै माथो नेटआवल' जेनेबा एसे मोजां बे निल सिमा
उम रायलायनायाव खोनाया
औ दासान्दि माथो मावगासिनो ओमफ्राय?
ओरैनोसो दं ओइ नै बेखारनो
खारि खारियाजोंनो एसे एसे खामायगासिनो नङा होमबा?
गैयालै बेबो खामानियावनो होआ बेबो जेबो।
औ नङाबा सामफ्रामबो सामफ्रामबो हाबनाय बा सोलैना?
नोंसिनि जों खामानि होयोलै आंनो होआ आंना
आंना ग'था ग'था नांगौ जायोना। नोंसिनथ' होयो दे एसे एनै रिसास सोनो मानो।
अ' बेबिदिनो जा होननांगौ जाहैबाय।
जानायनि रिसारसनि एसे खामानि होयो नोंसिनो। आंनो थ' जेबो खामानिआव होआ।
नेटनि जेंनानि थाखायनो हनै माथो टास्कखौनो कमप्लिट खालामनो हानो नागिरला आङो। टास कमप्लिट जानोगिरबाबो ओरैनो कमप्लिटल' जाबाय। रायलायनायानो गोबाव गोबाव रायलायनो मोनला जारलासो। जेंनाल'
उम दाथ' जेबो बा माफिनाखै बारायफिननाय खिथायाखै?
गैया बारायफिनाखै माने रायलायनायाबो एकदम मोनहाबबाय अ' बेयो।
औ
दाइनजिद'
औ
गांसेथ' मोननाय जाबाय आरो फास। फास टासनिया ओमफाय नै सेकेनड टास। दाबो कमप्लिट जायाखै साबेसे थांखो नोंना?
आं ना?
उम
जिसे जन थांबायमोन जिनैजन जाबाय नोंनि जिथामजन जासिगोन।
आंजों जिथाम जाबाय ना?
औ
आंना रायलायनायानो माने ओरैनो लस जाजोबबायना हनै ओंखायनो
औ
दाबो बाराया खिसै।
औ
नेटनि जेंनानि थाखायनो मोजां जायाखिसै आंनिया।
उम नैलै फाग्लासो सोलिबा हरगासिनो।
दे बेथ' बिनि थाखायनो हरदों मोनदां?
औ आं होनहरदोंमोन दहाय ओमफाय बोरमा खाग्रोदोंमोन मानसिया।
टास्कआ कमप्लिट जायाखै होमबा बेनाबो ना?
दंबावो मोनबायदां बेबो। औ जों सानै जों समान समान नालाया हरसोम गासिनोलै फाग्लासो मानसिया।
अफलाइन कलाव जेबो खोन्थाखायानो दां जेनेबा रायलाय दों मादों होननानै। जेनेबा जों नोंजों आंजों दा कारियायाव रायलायगासिनो दङना? ओमफाय बे अफलाइन कलावहाय जेनेबा कलबेटिं बा बेस्थ' बेफोर
हा आथ माबा बेबायदियाव हाबहैबा दानो। ओइ फाग्लासो मानसिया।
हाबहैथ'नांला रायलायग्रोदो।
औ जै हाबहै बाथाय दानो मिनथिबाय। बिनिफ्राय बार'न मान बा दा ए आं दाख्लैनिफ्राय थाललागासिनो। मलाहाय जावलि जावलि हर
आयजोनि मानसिफोरजोंबो रायलायदों नामा नोंलाय
बबेजों
फाइजोनि जेनेबा लकेलाव-लकेलावनो रायलायनाय एरियानि ए-एरियानिजोंनो रायलायलायगासिनो ना होमबा जोङो
खालामा जोंखौ
औ
दे रायलायसै होमबाबो गैया बिदि जायो
आं
अरबा अरबाबु हमलाय बावासो दां अरबाबु हमलाय बावासोदां
हरैजायना
औ
बेदि नङा जों मिसेज खालामबा जोंनिखौ जेबो रिप्लाय होफिना बायो आं दाना
ग्रुुबाव
ओ रुमाव दानफिननांलायगौ लाजिनानै बो नाया जोंनिखौ
आंनाथ' मा होननो नेटनि जेंना जाहैबाय नोंसोर रायलायनो होनबाबो रायलायनोनो मोननो नागिरला
उम
फंबाया नै दा मबाइल चार्ज जानायखासो न'आव थानाय जादों फदाबो नै लाखुमानायसो औ दा बन्द'सो खालामना होगोन होलायगोन बि
थाल लाजोबो बेसेबां बेसेबां इमबिला बाहायदों मादों हट स्पट लानानै
फाय मा ओंख्रि
ओंख्रिया मा जागोनथाय मिथिया दहाय-दहायनाथ' दालि मेवाय भाजासोमोन दहायना दा मा जागोनथाय मिथिला
मेवाय मोबावदोंना होमबा जोंना दहायनिया माबा मा होनो खुमब्रा बाथोन ओमफाय दावदै फाजामोन आरो दहाय सानसुनिया ओमफाय दानियाबोथ' संगासिनो दङ दानिया दालि जहल आरो आलु फाजा
ए जोंना मैथा एम्फौ बेबायदि जागोन बायदिसो मोनदो आं ना जायाथाय मिथिला
बेदर जानो हालालै
हालालै जोंहाबो गैया हाथारा माथो
द एखमबाथ' सप्तासेयाव खेबसेबो जालायनायानो जाबावा जोंनाथ'
सप्तासे मासाव खेबसेबो जाया जोंना
बिदिनो जायो जोंहाबो एखदम प्रब्लेमथारसै एकदम जारला
गाज्रि जानानै दंथारो आंनाथ' हालोदानो
लथं फथं जोबलै आंहाबो बिदिनो
नै आंना बे नैबेनो जारला खालामनानै दोनदो आंखौ।
आ
फा-फाग्लानां ओ आंबो फाग्लाथार ना लाइब्रब ला बायो
नों नोंनाव मा बाय'डाथा बानायखानाय दं नामा?
मानि मानि
नोंनि बाय'डाथा नों बानायनानै दोननाय जेनेबा
आं सिगाङाव बानायदोंमोनलै माबायाव दा माबायाखै आं डकुमेन्टसावसो नायफिननांसिगोन।
डक'मेन्टसाव ना
औ आं बै मोनसे मबाइलजोंसो बानायदोमोन ना
मोनसे माबा ओंखारदोंमोन हो नै खोनासंलाय माबानि ओ रेलनि आरो रेलवेनि। रेलवेनि माने बेबायदिनो बै जे माबायावहाय दालाय फ्लाइटावहाय जे माबा थाया होनबा एयार हस्टेस थाया होनबा बेफोरबायदि जेनेबा फ्लाइट एटेनड एटेनडेन्ट बादिनो ट्रेन एटेडेन्ट आरो बेबायदिनो ट्रेनावहाय थानानै थानाय आरो माने मा होननांगौ बेखौ ट्रेननिफ्राय जे एसि दाबाया
औ जं
एसे दाब्बा थायो ना बे एसे दाब्बानि जे पेसेन्जार्सफोर बिसोरखौ माने एसे केयार खालामनाय आरो बिसोरखौ एसे थाल लानाय नायनाय बेबायदिनो खामानि ओंखारनानै दं आरो दा। जों दाख्लैसो बाय'डाटा हैदों साफागुरियाव औ दाथ' बाय' डाटा हैदोमोन जों।
दाख्लै समावसो ना पुकुरियाव होबा बाय'डाटाखौ हरदोंमोन ओमफ्राय दाडकुमेन्टसाव दं ना गैला मिथिला। बे मबाइल मोनसेयावसो दंमोन ना।
औ औ औ।
जि-जि-जिमाल डकुमेन्टसाव नायनांसिगोन।
हरनो नामा नोंबो मान्थलि पन्द्र' हाजार जागोन होनदोमोन।
उम जायो जानायाथ' बिदिजों औ।
ओमफाय खामानिया जेनेबा ट्रेनावनो थानाय जानाय एखदमबावनो जाजोबगोन आरो बिदि होनदों। बेखौथ' बुंनो रोंला। माने डिब्रुगड़निफ्राय जागोन खामानिया। डिब्रुगड़निफ्राय जेनेबा ट्रेना स्टार्ट जागोन। बे ट्रेना हमनानै लाबाय दिल्ली, मुमबाइ, केरेला गासैयावबो थांजोबगोना नङा होमबा गंसे ट्रेनाथ'। बिनि बे ट्रेना बबेयाव थाहैगोन लास्ट स्टपेजआ बबेयाव जाहैगोन बेयाव बेसिम जों थांफानांगोन आरो ना। ए आरो बै आरो फैनायाव जों दस्रा ट्रेनजों फैलायबाय बेबायदि आरो होमबा जों बे ट्रेनजों फैफिननो मोनबाय बेबायदि खामानिया।
उम।
ट्रेननि तेन्देन ना मा होननांगौ बेखौ सब्बिस घन्टाद्रायथ' जानाय नङा दां। औ बिदिनो जानो हागौ औ। उ माने मानसि नामबावगौ होनदों आरो दाबो। औ बेबायदिनो ग्रुप वाइस मोनसे दा हो। औ नों मबाइलाव आंनाव हर। हैलाय लायनाडा मबाइलाव आनो हरबानो जाबाय दायरेग अनलाइन फाटाइ खालाम फाथाय हरजायो।
ओम
आतसा
आं मोनर' दोन दोनफिन दे नों हरलाय आंनो। होनाखै दे आं दोनसै दे।
दे दे दे
औ र'